औ
गोजोन मोनाब बिलि्नि नोंथां
औ
दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो होननानै जे फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथां आं सम होनो हागोन दे
औ दा जोंहा आयदायानो जाहैबाय जे साहा बागान एबा आसामनि साहा बागान जों बयबो मिथिखायो जे जोंहा आसामा साहा बागाननि थाखाय बांसिनुथांखा होननानै दा बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां जों रोखायै मोनथिखागौेदि आसामा साहा आबादनि थाखाय मुलुगनाङै मुंदांखा साहा बागाना आसाम सायाव माबोरै फैनाय आं बेनिनो सोमोन्दै बुंनोसै जों मोनथि नाय बायदिबा साहा बागानखौ गिबिसिन चिन हादोराव मावग्रोनाय जादोंमोन बे माबोरै बे मोनसे सल'बाथा महरै जोनोम जाबोदों आं बे सल'नि सायावनो एसे नोंथांनिसिम सानबोबाय सासे सुबुं दंमोन जाय सानसेखालिनि समाव दै फुदुंबाय दंमोननो सल'बाथानि बायदिब्ला।
औ
बे समावनो गोबारै बारहुंखा बारबोदोंमोन। जाय बारहुंखायाव गोबां दंफांनि बिलाइफोराबो बारजों लोगोसे बिरफादोंमोन जानो हागौ बै समाव बै जायगायाव फांखाय दं। फां दंमोन सा साहा दंफां जाय दंफांनि बार बारनायजों लोगोसे बै दंफांनि बिलाइफोरा बिलाय गोरानफोरा बारजों बिरफाबोनानै बै सुबुंनि जाय दै फुदुंबायदोंमोन बै दैयाव गोग्लैयो आरो दैयाव गोग्लैनायनि जाहोनाव बै साहा बिलाइनिफ्राय जाखिनि गाब बै गोजा गाबा ओंखारबोनो हमदों। जानो हागौ बै सुबुंनि सुबुंनाव गोबां बिबांनि दै गैयामोन जायनि जाहोनाव दै गैयिनि जाहोनाव बै सुबुङा बै दैखौनो लोंनो गोनां जादोंमोन। जेब्ला बै सुबुङा बै दैखौ लोंनानै जाखिनि मोदोमनाय एबा बिनिफ्राय गावखौ गोग्गानो हानाय स्मार्ट एबा हद मोनदोंमोन बै समनिफ्रायनो लोंनाया जोनोम जाबोदों होननानै आं सानो।
औ
दा बेबायदिनो लासै सुबुं अनजिमाया बांबोनो हमदों। दा बेबायदिनो बै साहाया आसामाव माबोरै मोनफैखो आं बेनि सायाव एसे बुं सानदों। दा बुंनो थाङोब्ला साहाखौ जोंनि आसामाव लाबो लाबोनायसो जादोंमोन इंराजफोरा बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ। मानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जेब्ला भारतआ इंराजनि सिङाव माने इंराजआ भारतखौ गावनि सिङाव गाग्लोदोंमोन अब्लानो इंराजआ मोनसे कम्पानि गायसनदोंमोन साहानि कम्पानि। बै कम्पानियाव बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोर लाबोदोंमोन दा जों मोनथिगौदि आबादाव खामानि मावग्रा होनबाथाय जों आदिबासि उरां सावथालफोरखौ मोनथिनो हायो जायखौ आसामाव साहा बागानाव खामानि मावनो थाखायल' लाबोनाय जादोंमोन दा बेफोरनि बिसोरनि सुबुं अनजिमायाबो बांबोबाय। दा जों बेखौबो रोखा मोनथिनो मोनो दा साहा आबादखौ मावनो माबोरै मावनाय जायो होमबाथाय मा आं बेखौनो बुंनो हागोनदि साहा बागानखौ मावनो थाखाय जोंनो गोबां जायगा नांगौ एबा गोबां जायगा नांगौ बेखौ जों मोनथिखागौ। जेब्ला जों साहा बागानखौ मोनसे जा दाबसे जायगायाव गाइयो अब्ला साहा बागानजों लो लोगोसे गोबां दंफां गिदोर गोेदोरबो गायफानांगौ गोनां जानानै फैयो। मानोब्ला साहा बागाना बैफोर जायगायावसो जायो। जायनि जायगाया सिदोब। आरो बेजों लोगोसे आबहावाया मोजां जायजों खोलो खोलो बार बारबाय थायो दंफांनि सायाया सिङाव। बैफोरबायदि जायगायावो साहा बागाना जायो। जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ। ना जों बेखौबो मोनथिगोन दि साहा बागानखौ माबोरै गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरो आं बिनि सायावबो एसे फोरमायनो सानदों। जेब्ला सासे लेबारा मानसिया साहा बागानखौ खानानै फेक्ट्रियाव लाङो बेखौ साहा बागाननि गुनखौ नायनानै बेखौ मा खालाम जायो मेचिनाव बेखौ फिसा फिसा गुन्दै गुन्दै देग्लिनाय जायो। देग्लिनायनि उनाव बै साहा बिलाइफोरखौ अ फोराननाय जायो जेब्ला बै साहा बिलाइआ रानो अब्ला बेखौ गुबुन गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फोथायहरनाय जायो आरो बैफोर दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जाय फोथाय हरदों बै फोथाय हरग्राफोराबो फिन साहा बागाननि बै सापातखौ एबा सा बिलाइनि जा गुन्द्रा सापातखोनो होननांगोन जोङो। बेखौ बिसोरबो खावसे खावसे बोखांनानै जा गावसोरनि लग' एबा गावसोरनि नेरसोनथि जेरै सेबा मोदोमफ्रु गावबा गावनि नेरसोनथि महरै बानायनानै बेखौ मा बिसोरो मोनसे प्रडाक्ट महरै जोंनि सोरगिदिं भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जायो। दा आं बेखौनो बुंनो सानो दा नोंथाङाबो साहा बागाननि सोमोन्दै माबायदि जों साहा बागानखौ मावो एबा बेफोरखौ जों मा बायदि खालामो। बेनि सोमोन्दै एसे आंनो बुंफुरनो एबा फोरमायलाङो होननानै आं सानो।
औ। दा माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथाङानो फोरमायलांखा जोबबाय। दा जोंहा नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि साहा आबादखौ इंराजफोरा जेब्ला भारतखौ सासन खालामदोंमोन एबा बा गादबना लादोंमोन बै समाव बिसोर मावदोंमोन। जे बे इंराजफोरा जों नि भारताव जे बेफार फालांगिनि थाखायनो फैखादोंमोन नालाय। उम बेफोरो जोंनि हायाव फैनानै साहा आबाद बेखौ मावदोंमोन आरो।
औ।
आरो बेबायदिनो बिसोरो मिथिना मोनबाय जे जोंनि आसाम जे जोंनि भारतनि आसामनि हायाव साहा आबादा जोबोद जायो एबा मोजां जायो। बेनि थाखायनो दा जोंनि आसामाव आसामा साहा आबादनिबो थाखाय मुंदांखा जानानै दं। मानो होन होनना बुङोब्ला जोंहा भारत एबा भारतनिबो जे खाथि खाला थानाय हादर एबा गुबुन हादरफोराव जोंनि आसामनिफ्रायनो साहा बागान अ साहा बिलाइ बेयो दैथायहरजायो एबा जोंनि आसामनिफायनो लांनाय जायो आरो। बेनि थाखायनो आसामा साहा बिलाइनि एबा साहा बागाननि थाखाय थाखायबो मुंदांखा द बै समाव जेब्ला इंराजफोरा जोंनि आसामाव साहा बां गायदोंमोन साहा बागानखौ साहा बागानाव गोबां दै नांगौ जायो बिनि थाखायनो बै इंन्द्राजफोरा जे गोबां गिदिर गिदिर दैखर जावदोंमोन आरो दा बैफोर दैखरफोरखौ जोङो दाबो साहा बागानाव माब्लाबा बेरायनो थाङोब्ला नुयो आरो। नाथाय दा बैफोर दैखरखौ जों नना बाहायनाय जाला आरो नाथाय बेबो मोनसे जे नेरसोन एबा जारिमिन महरै जोंनि आसामनि साहा बागानफोराव थालांबाय आरो
औ नोंथां।
दा साहा बिलाइखौ जोङो माबोरै मोननो हायो होनना बुङोब्ला नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि एसे सावथाल एबा उरां बैफोरखौ जोंहा आसामाव जे साहा बागान साहा बिलाइखौ खानो थाखायनो स्पेसेलि एबा गुबैय लाबोखानाय जादोंमोन आरो दा बिसोरो खौ जोंहा हाजिरा महरै जे साहा बिलाइखौ एबा हाजिरा नङाबा गावबोसे खानो हायो जे किल' अजन एबा केजि अजन हिसाबै बैफोरनो दरमा होनाय जायो आरो बैसोरो हाब बिलायनि गोरलै गोरलै साहा बिफांनिफ्राय गोरलै गोरलै बिलाइखौ खानानै जे बे साहा बिलाइ बानायग्रा एबा साहापात बानायग्रा फेक्टरि बैसिम लांनाय जायो आरो बेनिफ्राय बै फेक्ट बेयाव बैफोरखौ जे फिथा फिसा दाननानै एबा फोराननानै बैखौ साहा एबा सापात महरै जे साहायाव जोंना होनानै लोंनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेयावबो जोंहा आफादा मोननै मोननै ना मोनथाम रोखोमनि फैयो गिबियै से नम्बरनि सापात नै नम्बरनि साफात बिदि फैयो। थाम नम्बरनि साहापात बिदि फैयो जोंना से नम्बरनि साादआ जे सायाव होयोब्ला बेयो मोदोमसिनो एबा लोंनो थावसि नो एबा गोथावसिन जायो बिदिनो नै नं साफाता एसे खम जायो बिदिनो जायो आरो दा जोंहा हा हा बागान एबा साफ बागानाव जोंहा मोनसे जे बाथ्राखौ जों एबा मोनसे नुथथायखौ जों नुनो मोनो। बैफोराव गोबां गिदिर गिदिर बिफांफोर थायो। जायनि थाखाय जोंहा जे आबहावानि थाखायबो मोजां जायो लोगोसे बैफोर बिफां लाइफांफोराव जे दाउफोरा बासा बानायना लानो एबा गावसोरनि थाग्रा न' बानायनो थाखायबो बिसोरनि थाखायबो मोजां जायो आरो नङाबा जों दानि जुगाव नुनो मोनो जे बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बिफांफोरा जोंनि न' खाथि एबा गामिफोराव गैला आरो। बेफोरो साहा बागानफोरावल' दंसै।
औ नंगौ नोंथां।
दा बिदिनो आसामनि साहा बागान बैयो इंराजफोरा बेखौ गिबि गायदोंमोन बेनि उनाव जे इंराजफोरा जोंनि भारतखौ उदांस्रि होनानै एबा नागारनानै थांदोंमोन। अब्ला बैफोर साहा बागान बेफोरखौ जोंनि भारतनिनो सुबुंफोरा सामलायदोंमोन आरो आरो दा बेबायदिनो सामलायबोगासिनो दं। आरो बेबायदिनो जोङो सामफ्रोमबो लोंनाय साहानि सापादा बैफोर सापाद बिलाइनिफ्राय जायो आरो। दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां होमबा ना?
औ।